हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ औ नोंथाङा खोनादोंना औ औ। नोंथाङा होमबा आंङो दसे सम होनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां।
औ।
जोंना दा दैज्लां बोथोर नंङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ बेबायदिनो माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों आंङो सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ औ बिदिब्ला आंङो जोंनि बे आयदाखौ औ आं जागायग्रोनोसै नामा नोंथां। अ औ बिदिब्ला जोंङो गोबां सुबुंङानो जोंना माइ आबाद मावनानै बेबायदिनो दायो जिउ खुंगासिनो नंङा होमबा नोंथां दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां गासिबो सुबुंफोरानो माइ आबाद मावो बेबायदिनो नोंथां गमाइ आबादखौ जोंङो गिबियावनो माबायदि मावो होननानै बुंब्ला नोंथां जोंङो माइलिखौ जों सोमग्रोनो लानांगौ जायो आरोना। नोंथां माइलि सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो जा जायगायाव जोंङो फोगोन एवनानै लाखांनायनि उनाव नोंथां बेबायदिनो अखानायै बे मायलिखौ जोंङो फोनाय जायो आरोना नोंथां फोननानै बिखौ जोंङो थ्रो थ्रो सास्रिनानै बेखौ जोंना सब सप्तानैै बा स्ताथामनि उनाव बे फोनानै दोननाय माइलिया गोरलै गोरलै बिलाइ खोलियो आरोना नोंथां। खिलिनानै जायखौ जोंङो खोथिया होननानै बुंनाय जायो। जोंङो माखोसेनि उनाव बे खोथियाखौ जों फुनो हायो आरो। ना नोंथां फुखांनायनि उनाव नोंथां बेबायदिनो जोंङो जा जायगायाव जोंङो माइ आबादखौ माव बे जायगायाव जोंङो बे खोथियाखौ जोंङो फुनानै लांनाय जायो आरोना नोंथां आथिखालावथ जों माइ आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा गोबां आथिखालावथ जोंना ट्रेक्टरजोंसो माइ आबाद मावनाय जायो नंङा होमबा नोंथां गोबां गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंसो माइ आबादखौ मावो जेरै जोंना ट्रेक्टरजों सानसेयावनो जोंङो थामजि बा नै जि बिगाखौ जों सानसेयावनो एवनानै एवनानै माइ आबाद मावनाय मावनो हायो आरो। नोंथां गोदोनि सुबुंफोराथ बे बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा हालजोंसो आबाद मावोमोन नालाय बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावनो हायामोन आरो नोंथां बेबाय बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो टेक ट्रेक्टर जों आबाद मावो आरो ट्रेक्टरजों आबाद मावनानै जोंङो बेबायदिनो गोबां खमबा खम समनि गेजेरावनो जों माइ आबाद खौ गायनो हायो आरोना नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाय जायो। जेरै जोंना जेरै माइब्रा माइ। बेबायदिनो जोंना रन्जित माइ आरो बेबायदिनो बायसुमुथि थि आरो अनजना बेफोरबायदि आ माइनि आबादखौ जोंनि ओनोलाव मावनाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो नों थां माइ आबाद मावनानै बेबायदिनो जोंहा माइआ जेला जोंना देरो अब्ला जोंना बेखौ हानाय जायो आ नोंथां गोमोन गोमोन जाब्ला हानानै बेहावबो नोंथां ओ जोंना ओ मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा माइ हाग्राबो औ औ बे उम माइखौ जोङो ओ माइ जा जोंहा ओ मोनो बेखौस जोङो मिसिनजोंसो हायो आरोना नोंथां आथिखालाव ओ सुबुंनि बारा गोनांथि गैलिया बेनिख खायनो जोङा मेसिनानो हानानै जोंना न'आव लाबोयो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंना गोबां खम खम समावनो जोङो माइ आ बादखौ ओ गोरलैयैनो जोङो माइनिफ्राय जों फिथाइ मोननो हायो आ ना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां जोङो माइखौ जोङो ओ बेबाय नो हानानै नानानै न'आव लाबोनानै जों गोबां रां ओ फाननो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनाथ' माइ आबादा ओ माइ आ माइनि बेसेना जोंना मनसेयाव जोंना ओ जा स्नि-स्निजौ बा दाइनज जौ रां जायो नङा होमबा गोबां रां जायो मोनो बेनिखायनो नोंथां ओ जोंनि बे ओनसोलाव ओ जोंनि ओनसोलनि हा थाइ बाजारनियाव हानायनि अनगायैबो मा-मा जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जोंहा गोबां गोबां माइखौ जोङो ओ बेबायदिनो गोजान जायगायावाजों फानहैनानै ओ गोबां रां खामायो हानाय औ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां आथिखालाव ओ बे औ बेबाय दिनो ओज बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावना नै जिउ खुंनाय जों नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा ओ माइ आबाद मावफोराव गोबां ओम बेबायदिनो आथिखालावथ' जोंहा गोबां ओ मुलिफोर बाहायो नङा होमबा नोंथां माइ आबादाव औ औ बेबायदिनो ओ जोंना गोदो समावथ' जोंना रासायनारि हास सार जायखौ जोङो गोबोरखि-गोबोरखिजों जोङो गोबां बेफोरबायदि माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव माइ फोरा एम्फौ जायोब्ला जोंना मा गोबां मुलि ओंखार बाय माइआव होनाय बेबायदिनो जोंङा एम्फौखौबो जों माइ ओ मायाव जोङो फारनानै ओ बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ होखारनानै गोबां माइ जाहोनो हायो आरो नोंथां आथिखालाव
गौ नोंथां थारैनो
जोंहा माइ आबादनि गेजेरजोंबो गोबां मुलाम्फा बा बेबायदिनो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गावबा गावनि न'खर जोङो माइ आबाद मावनानै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय फोरोंहोनाय आरो फोरोंहोनायनि खरसा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां नांगौ जानाय फोरखौ जोङो माइ आबादनि गेजेरजों बुथुमना लानो हादों आरो नोंथां आरो बे माइ आबाद खौ जोङो माइ-माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना बर'निनो गाहाय आबाद। बेबायदिनो जोंहा माइखौ गासैबो सुबुङानो मावनाय-मावनाय जायो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो ओ जोंनि बर' सम सुबुंफोराल' माइ आबादखौ मावा आरो गुबुन हारिनि सुबुं फोराबो जोंना माइ आबादखौ मावनानै जायो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनस सोलावबो माबायदि ओ माइ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो
हागोन ना औ नोंथां जोंनि ओनसोलावनो बेबायदिनो जोङो सिगां खोथिया फोनोबा एबा
खोथियाखौ खुबैनोबा जोङो सिगांनो माइज्लि माइखौ जोङो हरसे एबा हरनै सानसे साननैनि थाखाय जोङो फुख्रिफ्राव एबा दैमाफोराव नङाब बोला जेरै न'आवनो बाल्थिं गिदिर गिदिरफोराव नो बेहाय सोमनानै लाग्रोनाय जायो आ ना नोंथां सानसे एबा साननै औ सोमना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो माइया गाजा खिलियोब्ला हाखौ जोङो सिगांनो एवनानै एबा बिसि बुरजा फोगोन बिदिनो दब्लायसे एबा दब्लायनै बेफोरबादि जोङो मोसौजों फोमोनोबा जेरै हालेवनानै एवनानै लाखांनायनि उनाव नांगोलजों एवनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेहाय आरो मा खालामो मोन नोंथां जेखौ होनो जोङो मै औवानजों बानायनाय नै मैखौ जोङो मोसौनाव खानानै मानसिया गाखोनानै जों बाहाय हाखौ समान खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरोमोन ना थां बेनि उनाव जोङो माइखौ बे माइ गाजा बेरनायखौ जोङो लांनानै बेहाय गामलाफ्राव एबा खेरखा फ्राव लानानै जोङो बेहाय फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जागोरो आरोना नोंथां बेबायदिनो आलदा माइखौ आलदा फारसे फारसे साइदथिं फोनाय जायो आरो ना नोंथां जेरै माइब्रा माइरं माइब्राखौ माइखौ एसे आलदा जोसाफोर गायो जोसाफोरखौ एखस्रा आदा जेरै आलदा आलदा बेेलेग बेलेग मा दंना बेफोरखौ आरोना नोंथ बेनि उनाव जोङो औ जोङो माइ गाय थाखाय मा होनो जों सिगां जोङो खा ओ खारायहोनै लागोरो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो औ सिमां सिगां एवनायखौ जोङो खारायनाय होनो आरोना बेनि उनाव जोङो सेकेण्डाव मा सामार हो बिनि उनाव जोङो बर' होयो आरो बि जोङो फोमोनो आरो ना नोंथां दानि गोदोनि मु गायाव आरोना बेफोरबायदि खेब्रै एवनानै गायनाय जायोमोन आरो ना नोंथां दानि मुगायावथ' जोङो औ थे ट्रेक्टर थानायनि थाखाय बेफोरबायाददि नांलायदिया आर नोंथां ट्रेक्टरानो मोाङै खेबसेैनो मोजाङ एवखायनो जों ओ खेबनै एबा खेबथाम एवनानैनो बेखौ माइखौ थां बेबायदिनो सप्ता खननै एबा खनथामसो औ खोथियाया राखांनायनि उनाव एसे गिदिर जाखांनायनि उनाव जोङो खोथियाफोरखौ बिदिनो फुनाय जायो आरो ना नोंथां फु खांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो हाखौ फोमोननानै जोङो माइखौ गायनाया जायो आरो ना नोंथां नाथाय दानि जुगावथ'आ बेबायदिनो औ खामला बेफोरबायदि बुरजा बुरजा मानसिफोर सोनानैबो जोङो हाखौ जेरै दस बिघा फन्द्र' बि बिगा बेफोरबायदि हाखौ सानसे साननजोंनो गायनाय नुनो मोन्दोंसै आरो ना नोंथां औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो जोंना माइ आबाद औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो गोबां माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसलाव गोबांफोर माबाफोर आबाद
औ औ मावो नोंथां औ जेरै जोङो हा मारुफोराव एसे मारु फोराव जोङो फाथो आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां फाथो आबादखौ जोङो माइनि एसे सिगां जोङो फोनानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां फोनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला माइ गायनाय जायो अब्ला बियो एसे जौ आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो फाथो आबादखौ गोजौ गोजौ गि गिद गिदिर जायोब्ला बे आबारखौ जोङो दानो आरोना नों दानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जमा खालामनानै बेखौ फुख्रि एबा दैमाफोराव सोमनानै दोनो आरोना नोंथां सोमखांनायनि उनाव जेब्ला फा फाथोआ रुइयो फाथोनि बिगुरखौ खुनाय बायदि जायो गुयो आरोना बेफोरबायदि समाव जोङो फाथोनि बिगुरखौ खुनाय जायो आरोना नोंथां खुखांनायनि उनाव जोङो औ बेखौ न'आव लाबोनानै लांदां जायगाफोराव एबा सान्दुं नांनाय जायगा फोराव जोङो बेफोरखौ फोराननानै लानाय जायो आरोना नोंथां फोरानखांनायनि उनाव जोङो बे खौ मुथा मुथा खानानै बिदिनो फारलाफोरजों एबा मिसिन दानि जुगावथ' ओंखारबाय मेसिनजों सुग्रा जिनिस आगजु बेफोरबायदि जों सुनानै हाथाय बाजारफोराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नुनो मोनदों। आरोना बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद मावनानैबो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गोबां न'खर सामलायनाय एबा न'खराव गोनां जानाय मुवा खौ बायनानै एबा सोरजिनानै लानो हानाय नुनो मोनदों। सै आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव
औ नोंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बे फाथोखौ मेसिनजोंसो सुयो नामा नोंथां।
मेसिनजों सुनाय औ बेफोरबायाददिजोंबो सुयो आरो फारलाफोरजोंबो सुनाय जायो आरोना नों
औ औ औ नाथाय मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायादि सुवा नालाय नों थां ओंखायनो बे सोंथिखौ सोंनाय जादों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो फाथोफोरखौ जोङो मुथा खालामनानै फाननाय नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो मुथा मुथा खालाम
औ
मुथा औ औ मुथासेयाव जोङो बेबायदिनो जि रां बा नै बेसे रां बेफोरबायदि लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ औ जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो फारलासे खारनानै बिदिनो बिदिनो खालामनानै सुनाय जायो आरोना नोंथां थां बेबायदिनो आरो बाजारफोराव फाननाय जायो। आरोबाव बेबायदिनो फाथो आबादनि फाथो आबादनि अनगायैबो जोङो आरोबाव जों सबायफोरखौ जे जेरै फोनाय जायो आरो ना नोंथां जेरै दुब्लिफोराव माइ गायखांनायनि उनाव बान्दोफोराव लांदां थानायनि थाखाय बाहाय मोसौ खानानै जाहाथे माइफोरखौ जाहरा एबा मोसौफोरा थांनानै जाहाथे माइ‌ फोरखौ माने जाहरा बेफोरनि थाखाय जोङो बे बान्दोफोराव लांदां थानाय जायगाफोराव जोङो हाग्रा फोरखौ एवस्रांनानै एबा दानि मुगायावथ' हाग्रा थैग्रा मुलिफोरखौ माने सारनानै होनानै जोङो बेफोराव एसे एसे एनै माने सबायफोरखौ फोनानै मानै गावबागाव जानो आन्था आरजिनानै लानाय नुनो मोनदोंसै।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां। औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ